ओ हेलौ
औ नोंथां
खोनाबाय ना नोंथां
औ खोनादों दे नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां औ ओमफ्राय नोंथांजों आङो फंसे खोथा सावरायनो होननानैसो बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कल हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
अ सावरायजागोन दे नोंथां
औ जे जोंनि माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर दंदि जे बर'नि दोरोङारि माने जों जि जानाय बेखौ माबोरै दिहुननानै जों जायोबा माबोरै संनानै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां आं जोंना दोरोङारि गोबां ओंख्रि दं नालाय नोंथां दा जेरैहाय अनलाजों दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा बेबायदिनो नाफाम बेबायदि आरो नोंथां दा आं बेनि गेजेरावनो नाफामनि नाफामखौदि बोरै बानायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै
औ जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङा फोरमायदो
दा नाफाम नाफाम होनना बुङोब्लाथाय जोंना गिबियावनो ज नांगोन जोंनो ना गोरान ना फिसा फिसानि ना गोरान आरो नांगोन जोंनो थास' बेबायदिनो जोंहा नाखौ जोङो सानदुङाव फोराननाय बा अराव फोराननाय जानो हागौ ना गोराना जोंहा जेखियानो जाया मानो जेराव फोराननायबाबो जायो जोंहा नाफोरखौ गिदिरखौ लाया लासेनो फिसा फिसाखौ लानो नांगौ जेरैहाय ना मावा ना फि बेफोरबायदिखौ लानो नांगौ आरो मानो होनबा जोंहा देग्लिनायाव मिस मिस जानो थाखाय जों ना फिसाखौ लायोबाथाय मोजांसिन जायो आरो। बेनि थाखायनो ना फिसाखौ लानो नांगौ आरो ओ जोंहा थास' नांगौ थास'आबो जोंहा गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय थास' गोसोम थास' बेबायदिनो थास' दुदालि बेबायदि आरो जोङो थास' दुदालिफोरखौबाथाय ओ बिगुर गारनानै मानो होनबा जोंहा सु दुदालिया गिदिर गिदिर जायो नालाय जोङो बिगुर गारनानै बेखौ ओ थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा हानानै लानांगौ आरो बेबायदिनो थास' गोसोम थास' गोसोमजों ओ बांसिन ओ मोजां जानायलाय जोङो बयबो थास' गोसोमखौ सायख'नानै लायो आरो बेनि थाखायनो जोङो थास' गोसोमखौ लानो नांगौ थास' गोसोमखौ दा जोङो माबोरै लानो होनोबाथाय जोङो ओ बिलाइखौ ओ सानि बिलाइखौ गारदो। ओमफ्राय जोंहा देन्थाखौ हास'नानै लाबोनानै मोजां सुस्र'नानै जोङो बिखौ ओ गाज्रि ओ जे मैला थायोना नोंथां बेखौ जोङो दैजों सुस्रनानै बेखौ ओ साफा दै सर'गार होनांगौ आरो। बेनि उनाव दै सरगार होबाथाय जोङो थुख्रा थुख्रा फिसा फिसायाव हानानै लानांगौ आरो। बेबायदिनो हाना लाखांनायनि उनाव जोङो ना गोरानखौ ओ बे उवालाव गाहेनजों देगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो देनानै जोङो ओ मिस मिस देग्लिगोन आरो। बे मिस मिस जायागौ मानि जोङो देग्लिबाय थागोन। बेबायदिनो ओ जेब्ला मिस मिस जायो। बा गेब्लेयो अब्ला जोङो ओ थास'खौ एसे एसे हरबाय थागोन। एसे एसे हरनायनि ओ जाहोना जाहैबाय जोंहा माने बाराद्राय खेब खेबसेनो हरोब्लाथाय बेयो अभारद्राइ जानानै दै लेले जानायनि सान्स थायो मानो होनबा थासआवबो गोबां दै थायो बेनि थाखायनो जोङो बाराद्राय बा खेबसेनो हरालासिनो एसे एसे हरबाय थानानै जोङो ग्रोब मिडियामनि माने ओ ग्रोब जाहैनाय। खालामनानै जोङो ओ थास' होनायखौ बन्द' खालामगोन आरो। जेब्ला जोंना एसे लाथा लाथा बा एसे ओ थास'जों ओ ना गोरान देग्लिनायजों ओ ग्रोब जायो गिसि गिसि जायो अब्ला जोङो बेयाव ओ खारै जायखौ जों ओ थालिर बिफां बा थालिर मुरा बेबायदि फ्राय बानायनाय जायो बे खारैखौ जोङो ओ एसे होनाय जागोन आरो बेनि ओ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो ओ नाफामखौ गोथाव जानायनि थाखाय बा नाफामाव मैखुन एम्फौ बायदिसिना जायैनि थाखाय जोङो ओ खारैखौ होनाय जागोन आरो बेबायदिनो होनानै जोङो गारबा बा सामसजों मोजांहाय गलिगोन गलायनानै लानानै जोङो गासिबावबो नांनाय बादिखौ गलायजोबनानै मिक्स खालामना लागोन आरो मिक्स खालामखांनायनि उनाव जोंहा नांगोन ओ बेखौ सोनानै दोननो भयाम बा मोनसे ओ हासुं हासुुंआ जोंहा गोबां रोखोमनि खालामनो हायो जेरैहाय जोङो औवा बुरखा बा औवा माखाल बेबायदिनो बथलनि ओ भयाम बेफोरबायदियाव सोनो हायो आरो दा जोङो गोदोनि बायदियै दा गोदोथ' जोंहा ओ बेबायदि भयाम बायदिसिना गैयामोन नालाय गोदोनि दिनाव बांसिनानो जोङो औवानि हासुं दाननानै बानायनाय जायोमोन दा औवा हासुंखौ जोङो फारसेखै गानस्रि लानांगोन आरो फारसेखै गानस्रि लानो नाङा फारसेखै गानस्रि लानाङा आरो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा औवायाव बो औवासिङावबो गोबां लेथ्रा थायो बेखौ जोंहा मोजांहाय बे ओ दैजों मोजांहाय सुहरनांगोन आरो मानो होनबा बै मैलाफोरखौ एरहनजोबनांगोन बेनि थाखायनो मोजां सुनानै जोङो दैखौ सर'गारहोनानै जोङो सरहगार रानहोखांनानै जोङो नाफामखौ मोजां एसे एसेयै आखाइ बा सामसजों नारसो नारसो सौहरगोन आरो बेयाव बेयाव सोहरखांनानै औ जेब्ला जलायसेसो ओ बेयाव सोआलासिनो दोननांगोन माने बे हासुंखौ ओ बुंजासे सोनो नाङा आरो जोंहा बेयाव ओ माखासे सफा सिस्टेमै नाबथाबनो बा माथेनो गोनां जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो जलायसेसो सोआलासिनो दोनगोन नाफामखौ बेबायदिनो ओ
जों गिबियाव नाफामखौ नारसो नारसो सोखांनायनि उनाव जोङो थालिर बिलाइ गोमोन जों नारथेगोन बा मिट मात बारहा बेबायदि नारथेग्रोगोन आरो बिनि उनाव जोङो ओ जों सुखोन्दा बन्थ'नि जा हांगार बा हाथ'फ्ला बेखौ जोङो दैजों लगायनानै ओ लारु खालामनानै जोङो एकदमबारे आरो मिट मत होथेबावगोन जाहाथे बेयाव एसेबो बारहाबा बेनि थाखाय होथेबावगोन आरो जोङो बे होथेखांनायनि उनावबो आरो प्लास्टिक गांसे लानानै जोङो आरो बेनि सायाव दिरुं बा थिबजों खाथेनानै प्लास्टिकखौबो होबावगोन आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो अरदाबनि सिगां सिगाङाव बा माबा मोनसे ओ देख सायाव दोननानै मोजां जायगायाव दोनगोन आरो बेखौ ओ जिबा दिननि उनावबो जोङो जानो हायो नाथाय जोङो जिबा दिननि उनाव जायालासिनो बिखौ ओ से दान बा नै दान गाहाम दोननानै जायोबाथाय जोबोर गोथाव जायो आरो बेबाय दिनो आरो जोंनि बे दोरोङारि नाफामखौ बेबायदि बानायनाय जायो आरो नोंथां नोंथां दा नोंथां नोंथाङाबो बेबायदि दोरोङारि ओ ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा नाफामनि सोमोन्दै फोरमायथिबाय थिग बेबायदिनो जोंहाथ' गोबां दोरोङारि ओंख्रि दं जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला ओ सबायजों दाउ ओ अनलाजों जों दाउ बेबायदिनो नारजि जों अमा मैथाजो ना बेफोरबायदि गोबां दं आरो। बिदिनो आङो नोंथांनो अनलाजों दाउनि सोमोन्दै फोरमायथिनो सानदों। बे जोंहा अनलाजों दाउ होनोब्लाथ' गोबाङानो मिथिखागौ जे अनलाजों दाउखौ जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि हाबा खुंनायाव बाहायनाय जायो। आं गिबियावनो अनलाखौ माबोरै खालामो बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै ओ- अनला संनोबा जोंहा गिबियावनो मा नांग्रोगोन माइरं बे माइरंखौनो नोंथाङा ओ जि जोङो गायनाय बा जानो थाखाय गायनाइ माइ माइ बे माइनिफ्रायनो माइरंखौ मोनो बे माइरंखौ लानांगोन आरो नोंथाङा नांगौ जखानि नोंथाङा बेसेबां बुरजा सुबुं दं न'खराव बे जे नोंथाङा ज'खाखौ लानानैहाय माइरंखौ लानांगोन। बेनि उनाव माइरंखौ लाखंनानै माइरंखौ जों गिबियावनो सुना लाग्रोगोन सुना लाखांनानैहाय माइरंखौ जोङो दान्दिसे समनि थाखाय सोमनानै दोनगोन जोङो जिबा बा नैजि मिनिट समनि थाखाय जोङो सोमनानै दोनगोन। बा बेनिबो एसे गोबावसै सम लानो हागौ मानो होनोब्ला जोंहा माइरङा रुइनायाव एसे सम लायो नालाय। जोङो माइरंखौ गुरै जाहोनो थाखायसो सोमनाय जायो। जोंहा माइरंखौ सोमखांनानै मा ओ दान्दिसे सम दोननाय समावनो जोङो जोंनि जे दाउ बेदर बे दाउ बेदरखौ जोङो लानो हायो दाउ बेदर होनोब्ला जोङो मा जोंनि दोरोङारि ओंख्रियावहाय जोंहा न'आव फिसिनाय दावआसो गोग्लैयो आरो बिदि गुबुन ब्रयलार दाउफोरा गोग्लैनाय नङा। बा हांसो दाउफोरा गोग्लैनाय नङा। बेनिखायनो जोङो न'आव फिसिनाय जोंनि जि न'नि दाउ बेखौ जोङो बुथारना लाग्रोगोन गिबियावनो बुथारना लाखांनानै बेखौहाय जोङो दै गुदुङाव सोमनानै बिनि गांखौ बुखुगोन गां बुखुखांनानै बेखौ जोङो सावफ्रामनानैहाय बेनि ओ बेदरफोरखौ जों गोदाना लागोन आरो नाङै माखासे जि मैला बा गाज्रि बुस्थु बेफोरखौ जोङो गारहरनाय जायो आरो दाउनिखौ ओमफाय जों बेदर गोदाखांनानैहाय जुदि नोंथाङा गोदानायावनो मोजाङै गोदाखादों बा सुलायनांगौनि गोनांथि गैयाब्ला जोङो सुवाबालानो बेखौ जोङो एवनो हायो आरो एवनायाव माबोरै एवो होनोबा जोङो गिबियाव अर अरदाबाव सारायखौ जोङो जानग्रोनानै अर सुखांना लाखांनायनि उनावहाय जेब्ला साराया गुदुं जायो अब्ला जोङो थाव जानायखौ जोंबा थाव गोथां। बा थाव गुबैबो होनना बुङो बेखौ जोङो गारसननानैहाय बा होनानै बे गुदुं जायोब्ला बेवहाय जोङो सामब्रामफोरखौ होनांगौ आरो सामब्राम होखांनानैहाय जोङो जे दाउ बेदर बेखौ बेवहाय होनानै बा सारयाव होसननानै ओ सुंख्रि हालदै होखारनानै जोङो मा एवनो हागोन आरो बेखौ। ओ जोंहा बेखौ मा एवथारनो नाङा बा मोनजासिम एवनो नाङा आरो नोंथां। ओमफाय जोङो बेखौ ओ एवफ्रामनाय होननाय बुङो आरो बे एवनायखौहाय। जों बेखौ दान्दिसे सम एवनो नांगोन बेखौ मोनहोथारनो नाङा। ओमफ्रायहाय बिदिनो दान्दिसे सम एवखांनायनि उनाव बा जोङो बेहाय जि नांगौ मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव जों बेखौ खांनानै लाफिनगोन आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा अनला सोमनायनि बागै फैफिनसै जोंनाथ' अनलानि थाखाय माइरंखौ सोमखाबाय। ओमफ्राय माइरङा गुरै जाबायब्ला जोंहा मा खालामगोन बे माइरंखौ जों दैनिफ्राय बोखांनानै दसे सम बेयाव दै माइरंआव थानाय दैफोरखौ गगार होगोन बा सर'गार होगो गोन आरो नोंथां बेनि उनाव ओ जोङो मा खालामगोन बेखौ उलार गाहेन लानानै देनाय जायो नङाबाथ' माइरङा इसेल'बा जोङो थौसियावबो देनो हायो। ओम नङाबा जोंहा दिंखिजोंबो देनो हायो आरो दाथ गो माबानि मुगा फैबाय जे ओम बिगियानारि मुगा दा बिगियानारि मुगायाव मा जों बिगियानारि आदबखौ दिहुनजानाय माखासे ग्रेन्डार मेसिन बे ग्रेन्डार मेसिनखौ बाहायनानैबो बे माइरंखौहाय मा खालामनाय जायो दोगोन खालामनायबा इखो जोङो गुन्दै खालामनाय जायो आरो गुन्दै जाख खांनायनि उनावहाय जों बेखौ मा खालामगोन जे जोंहा अरदाबाव अर लगायनानैहाय सारायखौ जाननानै दैखौ गुदुं खालामना लागोन बे गुदुं खालामना लानाय दैयाव जों मा बे अन गुन्दैखौहाय जों जि माइरंनिफ्राय मोननाय गुन्दै बेखौ जों अन गुन्दै होनना बुङो बे अन गुन्दैखौ जोङो आखाइजों फ्रि फ्रि होनानै जों खुस्लिजों एरै एरै होबाय थानांगौ। ओ जोङो जि बेखौ जों बे अन गुन्दैखौ जोबजासिम बा गारसनजासिमाव जों बेख मैं बिदियै एरै एरै होबाय थानांगौ बेखौ जोङो बिदि मानो खालामो होनोब्ला ओ जुदि नोंथाङा बेखौ अन गुन्दैखौ खेबसेयैनो जयै हरोब्ला बेयो मा दैजों लोगो लांनानै बा मिलायनानै बेयो लाद्रा खागोन बा गथाखागोन। जायखौ जोङो एपफ्रुबाबो हानाय नङा आरो ना उनावहाय। बेनि थाखायनो जोंङो बे फ्रि फ्रि आदबखौ बाहायनाय जायो नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय जे जोङो मोनसे आदबजोंबो सङो जाय आदबा जाहैबाय ओ गिबियावनो जों बे अन गुन्दैखौ दैजों मोजाङै गलायना लाग्रोयो आरोना नोंथां जेरै मालफुवाफोर सावनाय जायोब्लाथाय जोङो माबाखौ ओ जे आथानि मैदानि माबाखौ जों गलायना लायो जेदि बेबायदिनो जों लाव लाव गलायना लानानै दै गुदुङाव गारसनो ओ आङो बेफोरनि गेजेरावबो सिगाङाव आं जि फ्रि फ्रि होनाय आदब बे आदबखौसो बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनाव दसे बेयो ग्लब ग्लब गोदौओब्ला जोंहा मा खालामोन बेहाय ओ नांगौ जानाय हालदै संख्रिफोरखौ जोङो होना लानाय जागोन आरो नोंथां
औ
बिदि होखांनानैहाय जोङो दान्दिसे सम खोबनायनि उनाव बोखारफिननानै जों बेहाय खारै गारसनाय जायो खारैआबो जाहैबाय जोंनि मोनसे बरनि दोरोङारि जामुं जाय जामुआ जोंहा जि आइटेक मोननो हादों आरो ओ बेखौ जोङो होनो हागोन जुदि नोंथांनियाव खारै गैयाब्ला नोंथाङा खारैनि जायगायावहाय हाथाय बाजाराव मोननाय सदा बे सदाखौबो बाहायनो हागोन आरो नोंथां सदाजों खारैजों एखे रोखोमनि हाबाखौनो मावो ओ बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला खारै होनानै दान्दिसे सम गोदौवो अब्ला नोंथाङा एरै एरै होखांनायनि उनावहाय जोङो दाउ बेदरखौ गारसननो हागोन आरो जोंहाथ दाउ बेदरा सिगाङावनो जाखाबायमोन नालाय ओ दाउ बेदर गारसनखांनायनि उनाव बिदिनो जोङो खेबनै खेबथामसो खोबलाय एरलाय बिदि खालामबाय थानायनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ मोननायसिम मोननो हायो आरो जों बेयाव मोनोब्लाथाय गंगार दुनदिया